हेल'
औ
खोनादों?
औ खोनादों औ मा मा खबर?
एंख्रिफोर माबा माबि ओंख्रिफोर मारै सङो बेखौ सोंहरनो नागिरदोंमोन
ए दे मा ओंख्रि संनायखौ
आङो फार्स्टआव नारजि नार्जि ओंख्रिखौ मारै सोङो बेखौसो सोंनो नागिरदोंमोन आं एसे जानो लुबैदों नालाय बेखायनो
अह।
औ ।
औ औ दे खोन्थानि आं नारजिखौ नों सोमनानै लाग्रो
औ लागोन ।
खोनाबाय ओमफ्राय नों जुदि बे नारजिया नारजिनि गोखाखौ जानो हायाबा रुख' आरो रुख'आबा सोमनानै मोजां सुनानै खारदै नांजासे नांनाय बायदि होनानै
औ । ओमफ्राय
दोनदो ओमफ्राय एसे गोबाव खोबहाबनानै दोननानै उरग्लिबाय था
औ ।
खारदै नांबानो बे खारै माबा नारजि ओंख्रिया नारजिया ओरैनो हारसिं गेब्लेलांखायो । माजों संनानै जागोन नोंलाय? हेल' हेल' । माजों संनानै जानो नागिरदों? अमा? औ । हेल'
औ औ खोनाफिनबाय ।
ए खोनासनो खोनायाखै
औ औ ।
ए माजों संनानै जानो नाग माजों संनानै जानो नागिर
ए अमाजों ए होमबालाय अमाखौ रुग'द दो रुख'नानै एवग्रोनानै लादो अमाखौ मोज मोजां एवग्रोनानै लादो । ओमफ्राय नारजिखौ होसनदो ओमफ्राय मोजांङै मिलायनाय बायदि संनानै जादो होमबानो गोथाव जाबाय ।
औ ।
उम। नारजि ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रि संनायनिखौल' सोंहरगोन ना माखौबाबो खोनासंनो लुबैखो नोंलाय?
अनला अनलाजों दाउजोंलाय अनलाजों दाउजों बेखौ?
अनलाजों दाउजोंखौबो माइरंखौ नोङो सोमनानै लाग्रोदो सिगां सोमनानै आराम खेरखाफ्राव नङाबा आथा सालिग्राफ्राव दै फसरनानै दोनदो ना ओमफ्राय ग्रेन्दारफ्राव नङा ग्रेन्डाराव होनानै ग्रेडारनिफ्राय उवालफ्राव साबसिन जायो आजिखालिथ' उवाल गैला उवालाव नङाबाबबो थब फावबो देनानै संनानै जाजायो आरो
औ
दाउजों
दावजों
अ मा दाउ बेदरखौ मोजाङै एवग्रोनानै लादो आरो अनला उरग्लिबाथ' दाउआ गेब्लेगोन नालाय मोजां एवनानै लादो ओमफ्राय खांदो
खांनानै दोनथ'दो
हेल' खोनाबाय
उम
अ अ
मारै होनदोंमोन
दाउ दाउखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोदो ओमफ्राय अनदला उरनायाव दाउआ गेब्लेगोन नालाय ओंखायनो दाउ खौ मोजाङै एवनानै लानानै खांनानै दोनदो आरोमा खांनानै दोननानै दै होदो दै होदो होननानै गोदौहोदो दैखौ नों बे दैयावनो बेदरावनो मस्ला मस्लि गासिबो होखा जोबबाय नालाय सामब्राम सुमब्राम बहाय होनांला आरो होआ दैखौ होनानै गोदौहोदो गोदौ होनोनानै
औ
अनलाखौ उरदो उरबाय थायाबा अनलाया फिथर जानो नागिरो
सिथुर जानो नागिरा आरो माबा एरबाय थानांगौ आरो ना
औ मिलायजासे दैजों मिलायजासे एरबाय थानांगौ
औ
नङाबा फिथर फिथर जानो नागिरो एरालासिनो थायोब्ला मोजाङै अरग्लि अरग्लिदो उरनानै ओमफ्राय बेदरखौ हो सन्दो
औ खोनाबाय होमोन जाबायना
औ बेदरखौ होसनदो फ्राय मोजां एसे गोदौहोदो बेदरनि रसजों अनलाजों मिलायनाय बायदि खारदैबो होनाङो खारदै नाङोबा गोथाव जायो आरो ओमफ्राय खारदैखौ जुदि मोजांङै मिलाय नै होनो रोङोबा
औ औ ओमफ्राय थालित थालित होयोबा माबायदि जायोमोनलाय
थालिर फस्ला होयोबा थालिर फस्लाजोंबो अनलाया मिलौओ संनानै जानो रोङोबा
खारदै नाङा नामा
होनांगौ खादै होनांगौ अनलायावनो खा दै होआबा थावखाया
ए
ओ अनला गोजा सं ओरैनो सङोबा अनलाया थावा खारदै होथारनांगौ खारदै होबासो गोथाव जायो।
मा मा माइरंखौ? अनबा जायबो साबसिन जाहै दे गोथावसिन जायो थाइ बबे
ओमफे लकेल माइरंजोंसो गोथाव जायो।
लकेल माइरं माने जेनेबा
लकेल माइ बे रुयै माइरं।
ए जेनबा बासमतिफोरबो जाजा जाबा
बिसोरो रुनाय ओ रुनाया थावा रुनायजों जाजाया। उम बे गामिफ्राव गायनाय माइरंआ
उम उम औ।
बेजोंसो गोथाव जायो। आसुजों गोथावसिन जायो आजिखालि आसु माइरं मोनला।
आसु आसु माइरं?
ओ आसु माइरंखौ नोंसोर सिनायनाय नंलानो दां दाना। गायलायानो फोलायानो आइसुखौ।
खम जाबा खम जालांबाय आरो।
खम जाबाय माने खमानो जाखाबाय रावबो खुबैलाबो गायलाबो आसुमाइ खौ
माखौथ' बांसि-बांसिन गायनाय जायो जेनेबा माइया?
दाना माइआ रन्जित माबा रन्जना ओनै बिसोरखौसो बांसिन गायबाय दाना। आहा गोदोनि माइखौनो गायला औ। गोदोनि माइखौ बारा गायला मानसिफ्रा
औ। ओमफ्राय खारदै खारदैया बे जेनेबा थालिर फस्लाखौ सावनानै बानायो ना?
थालिर फस्लाखौबो फोराननानै सावनानै बानायो आरो बेसरनिबो औ। बेसरनिजोंबो बानायो आरो सबाया सबायजोंबो बानायो खारदैखौ।
थालिर फस्लाना थावसिन जायोनो। खारदैआ। थाब साबसिन जायो। हेलौ।
हेलौ हेलौ औ दासो खोनाफिनदों नेट दा थां-थांहां माहां जादों दै
अ कारेन्टबो थांबाय नालाय गेजेराव जोंनिथिंख कारेन्ट थांनानै होदों।
मा मा दंमोन खारदैया।
थालिर फस्ला। सबाय। बेसर बेसोरनि बिसोरखौल' मिथिगौ आं। दस्राखौ मिथिला खायसे सदाजोंबो जायो। सदाखौ खिन्थु आं होफेराखै औ एखेआनो जायो।
बे थालिर फस्लाानिया ओमफ्राय ओ बेसरनिया
एखेयानो जायो खिन्थु थालिर फस्लाना एसे साबसिन जायोनो। उम।
हबालाय नेनानै नायनांगौ गाबोनफोर संनानै जानो नायनांगौ।
ओ संनानै जानाय सोलों संनानै जानायखौ
संफेरनायाखै नालाय। अनला अनला दाउ।
गावबागाव सोलोंनानै संनानै जायोबा गोसोबायदि जानो हायो।
औ औ।
आरो माबा खोनासंबावनो नामा।
दाथ' जेबो खोनासं नाला बेखौनो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं मारै--। संङो।
होमबा खोनासंला।
हा।
खोनासंला।
जेबो खोनासंनांगौ गैथला उनफ्राव माबाफोर। खोनासंनांगौबा हरफिनबावगोन।
अ अ।
दानो। दे होमबालाय दोनथनोसै।
अ दे।
दे।
अ अ दे।